औ आब'
ओ आगै जों मोनसे टपिकाव रायज्लायनोसैलाय नामा
औ रायलायजागोन आब' मोनसे टपिकआवथ' रायलायजाबाय थानाय नङा
औ औ गुबुन मोनसे आइ बिदियाव रायज्लायनोसै जोङो
औ
ओ गुबुन मोनसे आयदायानो जाबाय जोंना फिथानि सायाव आरो दिनै फिथा बर'फोरा फिथाखौ माबोरै बानायो माबोरै दिरुनो माबोरै जायो मा समावहाय जायो आगैया एखौ एसे मोज जाङै सुंद'यैनो मोजाङै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन आब'
अ
फिथाखौथ' जोङो बांसिनै मागो बैसागुआवहाय जानाय जायो
औ
ओ फिथाखौ जोङो गिबियावनो ओहो माइब्रा माइब्रा माइरंखौहायो जोङो मिसिनावहाय देनाय जायो।
औ
ओ बिनिफ्रायो जोङो ओम एन्थाब फिथ था आरो एन्थाब फिथा बानायनो थाखाय जोङो माइब्राखौहायो सोमनानै दोननाय जायो। दैयाव। दसे सोमनानानै बोखांनानै जोङो उवाल उवालयावहाय जोङो देनाय जायो।
ओ
देखांनायनि उनावहायो जोङो थावा नङाबा सारायावहाय एवनाय जायो।
औ औ।
बिनिफाय जों एन्थाब फिथा सावनो थाखाय जोङो ओ अन अन आर आरो सिबिं एबा गुरु मेथाइ गुरु सिनि बेफोरखौहायो होफानाय जायो।
औ औ।
अ अन गुन्दैखौहायो जोंङो थावायाव होनानै फे अनखौ होनानै फेेन लानाय जायो। बिनि उनावहायो जोंङो सिबिं एबा नारेखल बिदिनो गुबुन गुबुन जाय जेरै हायो होनो गोसो बेखौहाय होनानै जोंङो ओ दाब्ले दाब्ले बिदि उम खालामनाय जायो। ओ दाब दाब्ले दाब्ले होनोबा जोंङो इस्केलफोर बायदि हायो दाब्ले दाब्ले बिदि खालामनाय जायो आरो
गोलाव गोलावनो एसे गोलाव गोलाव औ
जोंनि बरफोराहायो बांसिन मागो मागोआवहाय बांसिन जानाय जायो बिदिनो गुबुन समफोरावबो देनानै दोननानैहायो जोंङो मालाबा मालाबायो जानाय जायो आरो
औ औ औ
बांसिन मागो मागोआवहाय जानाय जायो आरो बैसागुआवबो जायो ओ लाावदुम फि दा आरो लावदुम फिथायाबो जोंनि बरफोरनि नङा होनबा
औ औ नोंगौ
ओ लावदुम फिथाखौबो जोंङो माइरंखौहायो माइब्रा माइरंखौ जोंङो गि बियावहाय सोमना लाग्रोनाय जायो
औ औ
बिदिनो जेरै एनथाब बानायनायावहाय जेरैहाय अनखौहाय देना लानाय जायो बेबायदिनोहाय लावदुम फिथा बानायनायाव बिदि बिदिनो देना लानाय जायो
औ औ
दा बानायनायावबो जों अनजों लो गोसे बिदिनो सोरबा सिनि होबा होजाबाय सिनि नार रिंखल बिदिनो मेथाइ गुरु बेफोरबायदिखौ होनानैहाय जोङो सावनाय जायो।
औ औ बानायनाय जायो आरोना।
औ फिथा लावदुमखौ जोङो गिबियावहायो गारहा नङाबा थिग ख्लिफोरावहायो जोङो दै फुदुंग्रोना लानाय
औ औ ।
बिनि उनाव जोङो दैया दुंनानै जेब्ला खफ' ओंखारगोन अब्ला जों लावदुम फिथाखौहायो थिख्लिनि मुख्रा एबा अवान टाइम गेलासो होननाय जायो जेरै
औ ओ बैयो साहा लोंग्रा कफि गिलासआ औ ।
खौ लानानै जोङो ओ अनखौ होग्रोनानै नै ओ बिदिनो थाला थालायैहायो अन एसे ओ सिबिं बा सिबिं एसे बिदि होनानैहायो जोङो कफ' आवहाय होनानै मोनहोनाय जायो ।
औ औ । खफ'जोंसो मोनो आरो माने बेयो ।
औ । बिनिफ्राय जोङो बैसागु बोथोरावहायो ओरैनो थावनि फिथा होनो बेफोरखौहाय जानाय जायो । जोङो ओमफायो जोङो जोंनि फिथा लावदुमखौ जोंनि बर'फोरा मोनसे मानिनाय दं आरो ना । जानो मोना होननाय ।
अ ।
बिनि खायनो जों ओ गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नालाय फिथा लावदुमखौ जोङो बैसागु बोथोराव जानाय जाया आरो ।
औ औ गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौआ मानिबोनाय आरो ।
औ बि ओंखायनो जों बे रुलखौनो जोंङो सिफायबोनाय जायाखै
औ औ दासिमबो मानिबोगासिनो आरो
औ दासिमबो मानिबोगासिनो बिदिनो जोंङो बिनिखायनो लावदुम फित फिथाखौ मोनजाया होननायखाय जोंङो जानाय जाया आरो बिदिनो थावनि फिथा एन्थाब फिथ दा बेफोरखौहाय जानाय जायो
औ औ होनबाथ फिथाइया जोंनो मागो बैसाग बैसागु आवहाय गोनांथार
औ औ
औ
बुंनो थांङोब्ला मागो फोरबोआवहाय जोंना फिथाइआाहायो गोनां गोनांथार आरोना
ओ-ओऔ मागोआव गोनांसिन जागोन
अब्ला आबआ खोन्थानो हागोन नामा नोंसि नि थिंहायो फिथाखौ माबायदि बायदियैहाय जानाय जायो आरो अबे अबे दिन फोरावहाय बबे बबे फोरबोआवहाय बांसिन जानाय जायो
औ औ जोंथिंबो बिदिनो आरो एखेफ्रामानो फिथाखौ बिदिनो सावनानै जायो ओमफ्राय पापर बानायनानैबो जायो आर दे माने देग्लिनानै बेखौ दैजों माबानानै थावआवहाय बिदिनो थाव थाव थाव नंङाबा थालिर बिलाइफ्रावहाय बिदिनो फोरानना दोनो आरो गुल गुल बानायनानै दाब्लां दाब्लां बानायनानै नंङाबा रेगि रेगां स्टाइल स्टाइल बेलेग बेलेग सटेमनि बानायनो हायो आरो बेलेग बेलेग डिजाइन बानायनो हायो बेफोरखौ बानायनानै माने फोरानना दोनो आरो । सान्दुङाव संग्रायाव नङा बा थालेरावहाय थालिर बिलाइफ्रावहाय । ओमफाय बेखौ रानबा थाय माने गोरान बि खौ पापर एव बिदिनो फिथा फिथा लावदुमबो जायो फिथा एन्थाबबो फिथा सिथावबो जायो आरो ।
औ ।
फिथा फिथा लावदुमखौबो बिदिनो जोंनियाबो बिदिनो कुकार कुकार फ्राव बे अवान टाइम गेलासा दै लोंग्रा खाफ । फिसा फिसा साहा लोंग्राफ्रा बिदिनि ओरैजाय गाहायनि थालाखौ सुफ्लंनानै बे कुकारनि सिटिक गाबग्राया बेआइ होनानै बिदिनो अनखौ एसे होनानै बिदिनो सिनि नङाबा गुर नङाबा नारेंखुर होनानै थाखो था खो एसे होदलाय एसे होदलाय होननानै खोबहाबना दोननानै बिदिनो संनानै जानाय जायो आरो । जोंथिंबो । फिथा लावदुमखौ जोंनियाबो बैसागोआव जानाय जाया आरो मागोआवल जानाय जायो बेलेग दिनफ्रावबो जायो । बेलेग दिनफ्रावबो बानायना जायो । बांसिन बांसिन जानाय जायो मागो ।
औ ।
बैसागुफ्रावसो बांसिन जायो मालाबा समफ्राव बिदिनो गोसो जाबाथाय बानायनानै जायो आरो । ओमफ्राय आलासि सि सिबिनाय होनबाथाय जोंनिया फिथाजों आलासि सिबिनाय होनबाथाय मेहेनानो जाहैबाय मागो गो मागोआवहाय जोंना मेन आलासि सिबियो आरो । फिथाजों सोरबा फैबाथाय फिथा सावनानै इदिनो नोङो मा गोसो फिथा सावनानै जाहोयो ।
औ ।
नालेंखर फिथाइ नालेंखर फिथाइनिफ्रायबो लारु बानायो आरो जोंनिया । गोबां रोखोमनि बिदिनो बेलेग बेलेग सिनि सिबिं गुरनिबो बानायो आरो । बानायनानै जायो लारु । बानायनानै । नालेंखर लारु बानायनानै ज जायो । सोरबा फैबाथाय दिनो मागोफ्राव होसिगोन आरो बिदिनो फिथा । एन्थाब । नालेंखर लारु फिथा सि थाव फाफर एवनानै साजों बिदिनो जोंनिया मागोफोरबाथाय होसिगोन आरो ।
औ ओ आब'निस मोनसे सोंथि । देबाव ओ फि फिथाखौ हायो जोङो माइब्रा माइरंजों जाबाय थानायखौ खोनायो । ओ गुबुन माइरंफोर जों हायो जों जानो हागोन ना हाया?
हायो गुबुन माइरंफोरजोंबो जानो हायो । माइब्रा माइरंजोंबो जानो हायो गुबुन माइरंफोरजोंबो जानो हायो आरो ।
बिदिनो ओ फिथाखौ हायो । आथा मैदा बिदि दि होनोना? बेफोरजोंबो जानो हा हायो नामा
औ औ हायो बिदिनो आथा मैदाफोरजोंबो बानायना जानो हायो आरो पकरि बानायनानै जानो हायो नोङो थावनि सिथाव बानायनानै जानो हायो
औ
दैनि सिथाव बानायनानै जानो हायो
औ
आरो आरो दै दैनि सिथावथ' जाहैबाय जोंनिया बै बारा थाव होनांङा एसे थालिर बिलाइजों थालिरनि गां खंजों एसे थावै थावफ्रुनस्रिनानै बे रुटिफोर सावोना बेफोरबायदि गुवार गुवार साव सावनानै जायो आरो आरो
औ ओ आब'मोननिखैजायबो ओ बैसागु बोथोरावहायो फि फिथा लावदुमखौ जायो ना जाया?
जाया जोंथिंबो जाया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ-आबैया फोथायबोनाय दंना
औ
फिथा लावदुमखौ जानो हामानो आरो माने फिथा लावदुम जाबाथाय दुमालु जायोनो ओंखायनो फिथा लावदुमखौ जानाय जाया दा जोंनियाबो उम मागोआवहाय जायो बेलेग समायफ्राव जायो आरो बैसागुआव जानाय जाया बांसिनानो बांसिनानो माने जानायानो जाया सोरबा सोरबा मिथियैफ्रा जायो आरो। मिथिनायफ्रा जाया फ्रायानो थिजोबखायो आरो बैसा बैसागुआव जाया होननानै मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आबौआनो फालिबोखानाय नालाय मिथि खायो बयबो मिन्थियिया साफा सानैफ्राल' थागोन आरो
औ
होमबाथ' जोङो दिनै फिथानि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय।
औ औ आब'
होमबा जाथ'बाय खोमाना आगै। फिथानि सोमोन्दै सावरायनाया दे होमबा गोजोननाय थाबाय।